हेल' औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां नोंथां
बिलि नोंथां
औ गोजोन मोनाबि
नोंथाङा मा खालामदों? नोंथां
दाथ' आं ओरैनोसो दङ औ औ
फ्रा माबायदि। अ दे आंनाबो मोजाङैनो दं अबंलावरिनि अननायाव नोंथां। नोंथाङा ओरैनो दं
दंनायाथ' दंमोन आं ओरैनोआनो दंमोन। खब'रा मामोन ओमफ्राय।
खब'रा मामोन माने नोंथां आङो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन जोंनि बर'नि माखासे ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो। नोंथाङा दसे सम होनानै माखासे ओंख्रिफोर आंनि जानो गोथाव मोननाय ओंख्रिफोरखौ खिन्थानो हागोन नामा? बोरैहाय सङो नोंथां।
अ नों खोन्थानो हाग गोन खोन्थानायाथ'। ओमफ्रायो नोंबा मा माबे मोनसे ओंख्रिखौ सोंदों।
अ आंथ' गासिखौबो ओंख्रिखौ मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा अनलाजों दाउ ओंख्रि संनायखौ बोरै सङो नोंथाङा गुदिनिफ्रायनो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां? मानो होनबा आं बेनि फारसे औ गियान गैया नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होदो बोरै सङो।
ओं ओं ओं जागोन दे।
दे नोंथां।
औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो अन मा होनो माइरंखौ गिबि लाग्रोदो आरो ना। नोङो बेसे बुरजा सङो जेनेबा। मानसि बुरजानिबा एसे बुरजा लादो एबा साब्रै साबानिबा जोङो जौखौ नायनानै लादो जेनेबा। खौ सिगांग्रो जोङो मा खालामनांगौ जों सोमग्रोनानै लादो दसे सम जेनेबा एक घन्टा से मा होनदों से घन्टा नङाबा नै घन्टा जों सोमग्रोनानै लादो औ सिगांग्रो। औ औ बिनिफ्राय जोङो माइरङा रुइबा जेब्ला रुइयो अब्ला जों बोखांनानै लाबाय ओमफ्रायो दसे सर' होबाय आरो ना दैखौ ना।
औ औ।
बैयो बेबो मा जानांगोन बै गब्लंगोनाय खेरखायथ' थायोना जोंनि न'आव।
औ औ नोंथां।
खायाव मा होनो बरननानै दैखौ सर'होग्रोदो। ओमफ्राय दसे दोननानै बि बिदिनो दस पनन्द्र' मिनिटसो दोनखांनायनि उनाव जोङो दाथ' मेचिनजों ओंखारनाय मोनसे माबा दङ। ग्रेन्डार होनो ना। नङाबा थौसि दङ। थौसेयाव देनो हागोन नङाबा उवालावबो। नों मायाव देयो बे नोंनि खोथा आरोना बेयाव दसे जोङो बेयाव देनानै लाग्रोनोसै लाखांनायनि उनाव जोङो दानिया अनला दाउ होन्दोंमोन नामा
औ औ नोंथां
औ औ औ ओ अनला दाउ संनो थाखाय जोङो गिबि दानिया नैथियाव फैदो जोङो दाउखौ खौ जोङो एवनानै लानांगोन जोङो सामब्राम बानलु होनानै
औ
बेखौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन आरोना मस्ला मस्लि नांगौखिनिखौ जोङो होबाय होखांनायनि उनाव जोङो एवखांनानै खनसेनो दै होबाय जों नोङो अनलाखौ बेसेबां संनो नागिरदों बेसेबांनि जख दै होबाय ना दैखौ होनानै ए खोबनानै दोनबाय खोबनानै दोननानै एसे ग्लाब ग्लाब गोदौबा दैया जोङो दानिया बै देखानानै लानाय अनला दंना अन गुन्दै औ बे अन गुन्दैखौ जाहैबाय जोङो लासैनो होनांगौ कनटिनिउ हरबाबो बे लाथासो खागोन मानो होनबा बे अन अन नालाय माइरंजों जानाय खनसेनो होबा बे खनसेनो लाथासो खागोन बेनिखायनो जोङो लासै लासै हरबाय थानांगोन आरो ना फारसे आखाइजों खोस्लि खौ लानानै एरबाय थादो फारसे आखाइजों नोङो लासै लासै फ्र फ्र' एसे एसेनै होबाय थादो अनलाखौ सारायाव बेबायदियैनो जेनेबा जोबजा नोङो लासै लासै होनानै फोजोबदो बिनि उनाव जोङो दसे खोबहाबदो बिनि उनाव खोबहाबनायनि उनाव बेखौबो खोबहाबनानै दोनजाया बेबो जै गोदि जबाथाय खामथाबो आरोना बे अनला ओंख्रि संनाया ओमफ्राय बेयाव खामथाबा जासे जोङो एरबाय थाना होदो ओमफ्राय बिदिनो संख्रि बानलु होदो आरो खारैआथ' खारै होखानांगोन बेनि उनाव जोङो खारैखौ जों सामस दैबा साम' सथाम बिदिनो होनो हायो अनला ओंख्रि सनो थाखाय ओमफ्राय गोबाव मोजां गोदौ होदो बिनि उनाव लास्टआव गंगार दुन्दिया दंबा गंगार दुन्दिया हरदो आरो गंगार दुन्दिया गैयाबा जोङो बै हाइजें बिलाइ दंना हायजें बिलाइ होबाबो गोथाव जायो अनला ओंख्रिया बेखौ हाइजें बिलाइखौ उनाव हरदो लास्टआव खांखांनायनि उनाव
औ औ
बेबायदिनो मा होनदों अनला ओंख्रि या जाबाय आरोना। औ ओमफाय नोंथाङा
औ नोंथां। बेबायदिनो संबानो ओ अनला ओंख्रिया जागोन नामा नोंथ
औ औ औ बेबायदिनो संबानो जों अनला ख्रिखौ मोनजागोन आरोना गोथावबो जागोन। लासै संलांनांगोन औ औ नंगौ नोंथां औ ओमफाय नोंथाङाबो माबाफोर संनाय संनायनि एसे फोरमायनो हागो
हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो नोंथाङा ओरैनो मा ओं ख्रैखौ जानो जानो मोजां मोनो नोंथां?
आंथ'
नंलाया गुबुन हारिनिबाबो जायो।
माने आंथ' जानायाथ' जाबायान नो बर'निखौ ए से गुबुन हारिनिखौ ट्राय खालामनो लुगै दोंमोन नोंथां माने।
अ नोंथाङा होमबा गुबुन हारिनि
औ बैयो मोनसे राजमा होननाय दंना मोनसे।
औ औ नोंथां किडनि बिन होनो इंराजि
औ औ औ औ औ औ बैखौ माबायदि जेनेबा माबायदियै जों बेखौ संनानै जाबा मोजां जाग
अ नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नङा होमबा?
औ औ एसे।
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै।
औ
बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां।
दे फोरमायदो।
गिबियावनो मा होनो जोङो राजमाखौ संगोर सोमगोरनानै लानांगोन। मोनानि नोंथाङा फुङाव जायोब्ला मोनानि द' बाजिफ्राव सोमदो गासै मारास माखौ सोमहाबनांगोन नोंथाङा खमसे खमबाबो जिनै घन्टासो सोमहाबनांगोन नोंथां। नोंथाङा राजमाव जानोब्ला गुरै खालामनो थाखाय औ। नङाब्ला राजासमाया गोरा जानो हागौ। जानायाव गोथाव मोननाय नङा बेनिफ्राय नों थाङा गिबियावनो राजमाखौ सोमग्रोनानै लादो जिनै घन्टासो जेला जिनै घन्टासोसोम आङो नोंथाङा बे राजमाखौ मोजाङै सु उनानै आरामै सुनानै मा होनो कुकाराव सो सोदो कुकाराव आरामसे सुना सोनानै नोंथाङा कुकाराव बन्द' खालामनानै ओम कुकारखौ गासै खमसे खम होमबाबो जिब्रै बार गाबहोनांगोन कुकारखौ। जिब्रै जिबासो बार आरो जेब्ला नोंथाङा रुगोरगोन कुकाराव अब्ला नोंथाङा बे कुकाराव हरफागोरखानांगोन दालचिनि गरम मस्ला गलमरिस आ। आरो हाइजें देना ला हरखानांगोन तेसपा बिलाइ सोनानै हरगोखानांगोन नोंथां मानो होमबा बेफोरो हाब हनानै थायोब्ला जानायाव गोथावसिन जायो आरो मोदोमनायावबो गोथावसिन जायो नोंथां बेखौ हरनानै लाखांनानै जेब्ला जोंना कुकारा खमसेखमबाबो जिब्रै जिबा बार गाबखाङो अब्लाबथाय जोङो गेसखौ बन्द' खालामनानै ओमब्ला बै जों जाय जाय हरफानाय बुस्थु बेखौ आरामसे सरग' होनांगोन नोथां सरग' होनानै बेखौ दैखौ आलादा आरो राजमाखौ आलादा दोननानै जेला जाय जाय माखासे बुस्थुफोर हरफानायमोन जेरै दालचिनि हाइजें बेफोरखौ मा खालामनांगोन गारफि लागोन नोंथां नङाब्ला जेला बेखौ मोनजाफायो होन बा जानायाव खालेले मोनो बे थाखायनो बेखौ गारफिननांगोन बेनि उनाव बेखौ थिखांखांनानै जोङो गोजो गिबियावनो थाव सेरगोरनानै लानोसै नोंथां सारायाव गोदान आरोबाव बे सारायाव थाव सेरगोरनानै लानोसै बेनि उनाव हरदो नोङो सामब्राम फानलु बेफोरखौथ' हरनो रोंखायो नोंथाङा बेखौ हरग्रोदो बेनि उनाव सामब्राम गुफ फुर फानलु आरो हाइजेंनि देग्लिनायाव‌ खनसे हरबावदो नोंथां बेखौ हरखांनायनि उन आव नोंथाङा गोथावसिन खालामनो थाखाय टमेट' आरो आलुबो हानानै लाखानांगोन नोंथां। टमेट'खौ देग्लिनाय जानांगोन। टमेट'आ फिसा फिसा हाग्लिनाय बे टमेट'खौ नोंथां औ बे टमेट'खौ नोंथाङा गिबियावनो बै थाव सेरखांनानै फानलु संख्रि अरखांनायनि उनाव नोंथाङा टमेट'खौ सिगाङावनो एरग्लिनानै लागोरनांगोन नोंथां मोजाङै गलि होनानै एग्लिनानै लाग्रोनांगोन बेखौ मोजाङै गलिनानै एग्लिनानै लाहोखांनायनि उनाव दसे सम थानानै जेब्ला टमेट'आ गलिलांजोबो अब्ला नोंथाङा आलुखौ एसे एवग्रोदो आलुखौ द'से समयाव एवखांनायनि उनाव आलुखौ गोरा राहो खांनानै एसे जेला सम गोरा राहो खाङो अब्ला नोंथाङा मा खालामदो नोंथां ओ बै राजमा खांनानै लानाया राजमा खांनानै लानायखौ हरदो बेयाव मा खालाम फानाङा नोंथाङा दैखौ हरफानाङा कुकाराव थानाय दैखौ कुकाराव थानाय दैखौ एक्सट्रा दोननांगौ नोंथां। आलादायै दोननांगौ बेनि उनाव नोंथाङा राजमाखौ एरग्लिबाय थादो एरग्लिबाय थानानै एसे खाम होदो जेब्ला खामहां खामहां जायो नोंथां अब्ला बै जों कु काराव दै दंमोन ना राजमाखौ माबानाय फुदुंनाय राजमाखौ बे फुदुंनाय दैजोंनो हरफादो नोंथां होमबा जलदिनो ग्लब ग्लब ग्लब माबासिगोन गोदौसिगोन जेला गोदौनाय जागायजेनो अब्ला नोंथाङा माखासे बुस्थुफोर हरबावनांगोन जेरै- बुंनो थाङोब्ला गरम मस्ला गरम मस्ला हरफादो बेनि उनाव मिट मसला जायखौ बुङो बेदरनि मसला बेखौबो हरफानांगोन नोंथां बेखौ हरखांनायनि उनाव काश्मिरनिफ्राय मोननाय मोनसे माबा दङ नोंथां ओ काश्मिरि फानलुनि बुरा होनना बुङो औ औ नोंथां औ गुन्दै गुन्दै औ बेखौनो नोंथाङा एसे हरफानांगोन नोंथां माबाखौ बैनि गाब खौ समायनासिन खालामनो थाखाय आरो जानाय समखौ बा जानायनि समाव बांसिन गोथावसिन मिलौदो खालामफिननो थाखाय बेनि उनाव औ नोंथां नोंगौ नोंगौ बेनि उनाव नोंथाङा एरबाय थादो माबाबाय थादो गोदौ होबाय थादो गोदौहोयै गोदौहोयै बेखौ नोंनो बेसिबांसिम ग्रेभि जानो नोंथां नों इसेबांसो माबानानै दैखौ इसेबां सो दोनदो नोंथां नोंथांनि हिसाब मथे। बाराद्राय दै दोनबाबो गोथाव जाया नोंथां। जानायाव बेनि थाखायनो नों नोंथाङा दैखौ एसे थोआ मोब्लामा मा दोननांगोन। थोआ मोब्ला मा दोनबासो बियो जानायाव गोथाव जागोन नोंथां। होनबा नोंथाङा जोबोद गोथावैनो जानो हागोन।
अ नंगौ नामा उम उम उम।
गासैबो सोरगिदिं मोदोमफ्रु जाजोबगोन नोंथां। बयबो मिथिब बेखौ माब्लाबाबो जाखुमानो हानाय नङा नोंथां। आरो औ नोंथां औ आरो बेखौ जायोब्ला जोबोद गोहो मोनो नोंथां। बेदर जायै मानसिफोरा बेखौ खौ जानानै आरो जिमाव थांग्रा जाय मानसिफ्रा देहा बानायो देहाखौ गिदिर गिदिर बानायो। बेफोर मानसिफ्रा बेखौ जायोब्ला गोग्गो देहा मा होनो जायखौ जोङो प्रटिन होनो इंगराजियाव प्रटिन मोनो बेखौ नों थां बे बेसादखौ जायोबोला।
गो गोग्गो था सावस्रि दानानै लानो हागोन होमबाना बेखौ जायोबा उम उम औ औ औ औ।
फ्रु जौसे ग्राम राजमा एबा किडनि बेन जायोब्ला नोंथां नोंथाङा गासै नैजिबा ग्राम